दों ना औ खादों नोंथां ।
बेलासिनि गोजोन हामलाय औ औ औ । आङो दायो सेन्टाराव ओरैनो जिरना दं आरो बार जादों बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ औ नोंथांनिसिम जासिग्रोबाय गिबियावनो उम
होमबा नोंथाङा दसे सम ओ मोनसे टपिकनि सायाव बा मोनसे ओ खोथानि सायाव सावरायनो दसे सम मोनो हागोन ना औ औबा दा नोंथाङा ओ नुबोबाय थानाय जोंनि बरफोर समाजाव दा सोलिबाय थानाय बा गोदोनिफ्राय दासिमाव सोलिबोबाय थानाय ओ बेसेबांखिनि ओ जौगाबो खोबा आ आवगायबो खो जोंनि ओ समाजाव सोलिबोबाय थानाय बे माखासे ओ खोथाफोरखौ गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ दा जोंनि टपिकआ मेइन मा होनो समाजारि जेंना बेनो जाबायना ओ गोदोनिफ्राय दासिमहालागै जोंहा समाजाव गोबां जेंनाफोर दङ माखासे जेंनाफोरखौ गोबांथार जेंनाफोर दङ आरोना जायफोर जेंनाफोरखौ जों बे ससे रायजलायनायाव फोजोबनानै हानाय नङा दा मा से नोजोरनि इयुनाव नांथाव नांथाव माखासे जेंनाफोरखौ रायलाय आं फंनैसो बुंनोसै ओरैनो थ' जोंहा गिदिर गिदिर जेंनाफोरबो दंखायो ना आरो माखासे रायलायदोंबा थावै रायलायथावै जेंनाफोरबो दङ बेफोर खौ जों रायलायाबावो ओं दा आं माखासे ओ बाथ बाथ्राखौ बुंग्रोनो सै जोंनि स्पेसेलि ओ जोंनि बर' गामिफ्राव ओ दासिमबो ओरैबायदि न'खरफोर दङ जायफोर न'खरफोराव दासिमहालागै माने जुमाय लोंनानै दुम दाखाल नांलाय खमलाय जायो बेफोर बे जाबाय जोंनि स समाजनि मोनसे जेंना दा बैफोरबायदि न न'खरफोराव मा जायो गथ' गथाइ फोर मा जादों मा लोंदों फरायदों ना फरायाखै स्कुलाव थिनहरनांगौ ना थिनहरनाङा बेफोरखौ माने जेबो उदिस लाया गावसोरनि लोंनाय जानायफ्राव गफबनानै थायो बिमा बिफाफ्रा दा बेैफोरबायदि न'खरफोरानो माने जौ जौगानो हाया न'फोरा नायथाव नाय न'फोरा माने साखोन सिखोन नङा आ गामिफोराव लोगो बुंनानै जानानै दावराव दावसि खालामो बेफोर माने जोंनि समाजनि जेंना आरो दासिमबो बेफोरो सुस्रांजायाखै
औ
जोंहा लाइमोनफोरनि बिथिङावबो दायो लाइमोनफोरनि बिथिङाव माने नायोब्लाबो जों नुयो गोबां लाइमोनफोरा उन्दै उन्दै लाइमोनफोरानो बिरि सिगारेट सोबनानै माबेबा पिकनिक पटाव जुमाय लोंहैनाय मानाय आरोथ' बिसोर जुमाय सेरेब ल जुमाय सेरेब बिरि सिग्रेट बे बेफोर निसाखौ लानायनि अनगायैबो गोबां निसाफोर लायो माने जाय फोर निसाफोरखौ माने बुंथावा दा बेफोरबायदिनि बेफोरखौबो लायो बिसोरो बेनिफ्राय आ बे जाबाय जोंनि माने समाजनि जेंना आरो लाइमोनफोरनि मोनसे आथिखालाव सोलिबाय थानाय। दा गोदोनि समाव जों नाहरो। अब्ला गोदोनि समावबो जों बे एखे माखासे जेंनाफोरखौ जों नुयो जेरावहाय गोदोनि समाव जोंनि मानसिफ्रा गोबांथार गामिफोराव जुमाय लों नाय माबेबा मोनसे फुजा फाथालफोर जायोब्ला जुमाय लोंनानै थानाय गामिफोराव दावराव दावसि जानाय न'खरफोरखौ मोजाङै सामलायनो रोङि दा गोदोनि समावनो फोर दंमोन आरो दा फैयै फैयै दासिमहालागैबो माखासे ओ जेंनाफोरा सुस्रांजादोंब्लाबो दाबो गोबां जेंनाफोरा सुस्रांबावनांगौ होननानै आं सानो आरो। आंनि नोजोराव आं नुयो बर'फोरनि बर'फोरनि गेजेराव। गामियारि फोरनि बिथोराव दाबे बेफोर मोनसे मइेन जेंना आरो दायो आं मोनसे जेंनाखौ एसे फोरमायबावनोसै। आथिखालाव ना जोंनि गेजेराव माने जोंनि समाजाव उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जायो। एसे उन्दै उन्दै बैसो जायफोरा नै। उन्दै उन्दै बैसोफोराव हाबा जायोना। बिसोरो न'खर सालायनायफ्राव एसे उस सुबिदा जाहैयो उनाव ओदिनो न'खरफोराव हौवा हिन्जाव गोरोबलायनाय गैयि गथ' गथायाइफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनो हायि बेफोरबायदि जायो आरो उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानायफ्रा दानिया दा आरो बैसोरो मा जायो। उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जोंथ' खोनाखायो ना ससियेल मिडियानि गेजेरजों माबायदि हिनजा बा सोरनि बिहामजो खारदों सोरनि हिनजाव खारदों खोनाबायानो थायो आरो बेफोर बेफोर जाबाय जोंनि समाज नि मोनसे मोनसे जेंना आरो
औ औ
दा जों बेफोरनि अनगायैबो जोङो गोबां जेंनाफोर मोनबावो जेरै स्टुडेन्टफोरनि बेलायाव आथिखालाव सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे लेखा फरा फरायनायफ्रा बांनायजों लोगोसे बेखारनि जेंना फैदों जोंनि समाजाव जायफोरानोखि लाइ मोनफोरा ओ सि गेदेर गेदेर सिमां सुजुयो साख्रि लानानै ग्रोम ग्रोम न'खर दानो बैफोर बैसोरबायदि मानसिफोर साख्रि नागिरो नागिर आथिखालाव माने गोबां बे खार जानानै दंसै बा जाय गोबां लाइमोनफोर दं जायफोरानोखि बि ए एम ए ग्रेजुवेसन जानानै बिदिनो जायखिजाया गिदिर एसे गिदिर फरायनानै माने साख्रि बाख्रि मोना मा खासे स्किलफोर गैयिनि थाखाय माबेबा मोनसे नङा मोनसे खारननि थाखाय साख्रि बाख्रिफोराव गालांजानाय बेफोरबायदि लाइमोनफोर दं दा बेफोरबो जोंनि मोनसे मोनसे समाजनि जेंना आरो दा आरो जोंहा गोबां जेंनाफोर दंबावो दा आं मोननैसो बाथ्रा मिथिनो लुबैयो ना नोंथांनिफ्राय उम आ जोंनि आथिखालनि जा गामियारि ओनसोलफोराव थानाय जाखिनि जेंना बेफोरखौ आरो लाइमोनफोरनि जेंना बैफोरखौ आरो समाजाव जानाय उन्दै बैसोफ्राव हाबा जानाय बा बेखारनि जेंना बैफोरखौ माने माबोरैहाय माबाफोर राहा लानानै बैफोरखौ खमायहोनानै माने फोसाबनो हागोन नामा मा जोंनि समाजखौ बेफोरबायदि बेनि बागै नोंथांनि ना एसे फोरमायनो होलाय
औ हागोन नोंथां हागोन ओ दा नोंथाङा ओ सोंनाय बायदिब्ला जोंनि बर' समाजाव दा जाफ्लेबाय थानाय माखासे बे जेंनाफोरखौ होबथानायनि माखासे राहाफोर दा जों ओं नुबाय थाखायो गोदो जेन'बा दा हमनो थाङोब्ला गोदोनिफ्राय दासिमाव एसेबाबो ओ जोंहा जोंनि समाज संसार जानाय समाजाव सालायबोबाय गोदो जाहाथे ओ जिखुनु ओ गोदोनि समाव जोंहा सुबुं माहारिया माखासे ओ सोलोंथाइनि बिथ थिङाव मा माखासे रोंगौथि गैयामोन थिग बैफोरबायदिनि ओ जाहोनाव गोबां न'खराव दावराव दावसि बा बुलाय सोलायै जाबोदों गावजों गाव नायलायनो हालायै बा सैलायि बेफोरबायदि ओ जोंहा खोमसि फोथायलायनाया गोबां सोमजिबोदोंमोन गोदोनि समाव मानो होननोबा बिसोर बिसोरनियाव ओ सोलोंथाइनि माखासे गियान गुन गियानफोरा गैया नाथाय दा फैयै फैयै फैनानै जोंहा दासिमाव ओ जोंनि सुबुं समाजफोरा रोङा नङा बयबो रोंगौ बयबो इडुकेसन बा सोलों सोलोंथाइनि फारसे एसे गोसो होनायलाय सोलोंथाइनि माखासे गुन गियान फोर मोननानै जोंनि समाजाव औ बैफोरबायदिखौ ओरैनोबाबोथ' एसे खमखौ नुनो मोनखादों उम गोदोनि बायदि ओ मा होनो जुमाय लोंनानै न' न'खराव बिसि फिसायै दावराव जालायनायखौ खम नुनो मोनदों दा दङ नाथाय गासिबो सोलायजोबाखै बैफोरखौ होबथानो थाखायब्ला जोंनि ओ सुबुं समाजाव ओ जोंनिनो गिदि गिदि गिदिर गिदिरबा एसे रोंगौथि गोनां गुन गोनां सुबुंफोरा ओ गामियाव बा बिदिनो जायगा लायै जायगा ज' ओ जोंहा मोनसे ओ सांग्रांथि मेल बेफोरबायदि लानांगौ लानानै जोंहा जोंनि लाइमोनफोरखौ बा लाइमोनफोरल' नङा जोंनि सुबुं समाजावथ' गासैबो सुबुंफोरानो गियान गुनि गोनां नंजोबा दा बैफोरखौ माखासे दि गियाननि गुनि गोनांफोरा एसे बे मेलावहायनो ओ बुजायनानै होनांगौ बा फोरोंनांगौ आरो एसे बेफोरावनो सम सम गेजेर गेजेर बे मेलखौ लाबो ओ लाबाय थानांगौ आंनि साननाय मथेबा अ मानो होनोबा बयबो ओ जायफोरना माने मिथिस'नो हायि गियान बा गुनफोर गैया बैफोरखौ बै मेलफोराव बै गोरों गोरा सुबुंफोरनिफ्राय जों मोननो हायो आरो माखासे गोरोन्थिफोरखौ ओ सुद्रायनानै लानो हायो
ओम
दा आंनि साननायाव बेफोरखौ नुहुरो नोंथाङाबो माबाफोर बुंबावनांगौ दं नामा बेफोरनि
दानो बिथाङा बुंनाय बादिनो बिदिनो गामिफोराव गामि आफादफोर थायोना बेफोरो एसे स्ट्रं जानांगोन आरो मेल मिथिंफ्राव बेफोर खोथाफोरखौ लाबोनो हानांगोन अब्लाना बेफोर गामि औ माने बेफोर जेंनाफ्रा खार गोन दा बिदिनो ओ उन्दै बैसोआव हाबा जानाय थायोना उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरखौबो न न'खरनि बिमा बिफाफ्रा बुंनानै बुजिहोनो हानांगोन आरो खमायनांगोन आरो जायफोरा बै बेफोरबायदि सानदों माने लाइमोनफोरा बिसोर गावसोरनो सिनसियार जाग्रो नांगोन आरो साननो हानांगोन बेफोरखौ माने आथिखालाव माने समाजखौ नायनानै आथिखालाव माबायदि थासारिजों सोलिगासिनो दं उन्दै उन्दै हाबा जानाय मानसि फोरा माबायदि ओ माबायदि फिउसारावहाय रायजो जाहैनो हादोंना हायाखै गथ' गथायफोरखौ बेंहैदोंना हादोंना हायाखै बैफोरखौ माने नायबिजिरनानै गाव गावखौनो ओ माने एसे मा ओ बुजिनानै लानांगोन आरो उन्दै बैसोआव जायफोरानोखि हाबा जानो सान दों बायदि खालामनो हायो बेनि अनगायैबो जों लाइमोनफोरनि बे निसा लानायफोरखौबो जो गामिफोराव बिमा बिफा सांग्रांथि मेलफोर लानानै खमायहोनो हायो बेनिफ्राय बिमा बिफाफोरा बेफोर बेखौ राहा लानो हायो आरो आ आरो बेफोरनि अनगायैबो आरो जोंहा माखासे गोबांथार जेंनाफोर दंबावो जेरै ओ बेखारनि जेंना खौनो आं लाबाय बेखारनि जेंनाफोरखौ जायफोरनोखि मोजां स्किल गोनां ओ सोलोंथाइ लानो हायासै स्किल स्किलफोर सोलोंना लानो रोङासै बैसोर माने साख्रि बाख्रियावल' नांथाब नांथाबना थाबाय थायालासे माखासे प्रफिट माने रां आरजिनो हानाय खामानिखौ सायख'नानै मावनो नाजानांगोन आरो मानोना इ जोंनोथ' ओ रां रुफानि जोबोद गोनां जायोना मोनसे न'खर खौ सोरजिनो थाखाय दा आरो गावनि जिउआवहाय माने ओ माखासे आंखालफोरखौ सुफुंनो थाखाय जि माने रां रुफानि गोनांथि जायो दा बेफोरखौ नोजोर होनानै बेफोरो बिजनेसफोरनि लाइनफोरखौबो लानो हायो आरो आरो बिजनेसनि अनगायै गोबांफ्रा ओ लामाफोर दंबावो रां आरजिनाय दा बेफोरखौ सोलोंनानै ओ मोजाङै लानो हायो आरो दा बेफोराव बेखारनि जेंना फ्राय एसे एनैबाबो खमायगोन आरो जोंनि मा होन बयबोथ' दा बे बाख्रिखौ खौ मोनजोबखाया नालाय
औ औ औ दे होमबा जासिगोन नामा
नोंथांजों गोबां बाथ्रा सावरायबाय रायलायनानै गोजोननाय मोन्दों टपिकनिया जोबोद मोजां जादों आहा उनाव लोगो मोनबावगोन टाइमाबो जाबाय औ दे औ दे